औ नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथाङा।
औ औ खोनादों।
दायो मा खालामदों नोंथाङा?
औ आङो नै ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं र' दसे। ओमफ्राय ओ नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै दासो जाखांनानै नोंथांखौ माने दसे सोलोंथाइनि सायाव माने सावरायनो होननानै नों जों दसे सम मोनगोन नामा होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना?
औ मोनगोन नोंथां। दे बुं दे।
होमबा बिदिबा नोंथाङा आंनो माने दसे सम सोलोंथाइनि सायाव एसे गुवारै बेखेवना होनानो हागोनना नोंथां नोंथांनि माने ओनसोलाव दासान्दि सोलोंथाइया माबायदि सोलोंथाइ खौ लानानै दा बे। दासान्दि माने माबायदि। आवगायगासिनो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन औ सोलों थाइ होनोब्लाथ' जोङो ओ बे सोलोंथाइया माने आथिखालाव गोदोबो गोदोबोमोन ओ जिउनि मोनसे माने गोनांथार बाहागो होननानै जों बुंजायो
औ
आथिखालाव बांसिन जाबाय औ आथिखालाव माने सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो जाला
औ
औ अ सोलोंथाइखौ जोङो ओ माने ओ बिमानिफ्राय मोननाय सोलोंथाइया बेथ' बेसिक बेखौ जोङो नांखागौ औ बेनि बेनि अनगायैबो बे-बेयो थोजासे जाया माने बेनि अनगायैबो जोंनो नांगौ माने ओ माने फरायसालि बा ओ स्कुल कलेजफोराव ओ बिनि सोलोंथाइबो जोंनो नांगौ जायो आरो
औ
औ नंगौना नोंथां
ओ
जेरैबायदि ओ लिरनो फरायनो ओ बेफोर सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जायो
औ नंगौ
औ औ ओमफ्राय ओ आथिखालनि जुगावथ' नोङो ओ सोलोंथाइ गैयाब्लानो ओ जेबो जाला
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ औ ओ जेनेबा बिदिन्थि बायदि नोङो आङो बिदिन्थिखौनो होनोसै।
औ
औ औ ओ जेनेबा नोङो दा से जायगायाव थांगोन।
औ नंगौ नोंथां
बै दाबसे जायगायाव थांनोबो नोङो माने नोङो ओ जेनेबा नोङो बोरैहाय थांगोन नों जुदि ओ बेनि प्रसेसखौनो नों जुदि मिथियाबा। हमना ला नोङो हारसिंआरो जेनेबा नोंहा सोलोंथाइ गैया होमबाना सि प्रब्लेम जानायखौ आं नुनो मोनहरो आरो अ जेनेबा नोङो ओ ओ दाबसे जायगायाव दावबायहायोब्ला बा नोङो ट्रेन बा बासजों थांनो गोनां जागोन नङा ओमबा? औ नंगौना ओ नों जुदि ओ बै ट्रेन बा बासखौ नों जुदि ओ बेयाव लिरनाय थानायखौनो नों जुदि फरायनो रोङाब्ला बै ट्रेन बा बासआ बबेसिम थांगोन नों बेखौ मोनथिनाया गोब्राब जागोन आरो ना? नंगौना औ औ ओ नोङो खाथि खालानि मानसिनाव सोंनो हायो होमब्लाबो माने नोङो ओ इसे दिगदार बायदि आरो गाव मिथिनानै ओ थांनाया बेलेग जायो ओ नोङो जुदि मोनथियाब्ला नोङो बासाव गाखोबाय दे ओमफ्राय गाखोनानै नोङो ओ माने ओ बबेसिम थांनांगौ बा बबेसिम लाखिनांगौ नों बेखौ माने ओ बारा थाल मोननाय नोङा आरो ना नोङो ओ माने सोंबाय थानांगोन आरो नोङो अ बबेसिम मोनखो बबेसिम मोनखो बिदि नंगौना औ आथिखालावथ' नोङो ओ मोनथियाब्लाबो बा सोलोंथाइ थायाब्लाबो नोङो जुदि ओ मबाइलफोर ओ सालायनो बा रोङोब्ला बा नोङो मेपफोराव नायनानै नोङो आपडेट लाबाय थानो हायो जे अ उमुक जायगामोन ओ उमुक मोनबाय मोनसिगोन ओ बिदि आपडेट लाबाय थानो बिदि आरो ना औ बिदिनो ओमफ्राय आरो ओ मा होनगोन आथिखालावथ' आरो ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो ओ खायफा खायफा जायगायाव आरो खमायलांदों आरो खायफा खायफा जायगायाव माने एसे बारायलां नोंबो आरो ओ गोदोनिखौ नायोब्लाथ' गोबाङानो अभारअल गोबाङानो बायदों होमब्लाबो माने ओ एसे डाउन जाफिननायखौ आं नुनो मोनफिनदों आरो ओ खायफा खायफा एरियायाव। अ मानो होनोब्ला ओ ओ बांसिनानो आङो ओ हौवासाफोरखौनो ओ बिसोरखौ आं फरायनायनि बेलायाव इसे डाउन जानायखौ आं नुनो मोनदों। ओ नोंथांमोननि एरियायाव माब आं बेखौ मिथिया खिन्थु ओ जोंनि खाथि खाला एरियायाव ओ बिदिनोसै आरो माने ओ हौवासाफोरनि माने गोजौ सोलोंथाइया माने ओ गोबां खमायलांनो हमदों माने ओ नोंथांमोननि एरियायाव माबायदि आं बेखौ मिनथिया।
औ
औ ओ नोंथाङा बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
ओं हागोन नोंथां ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव फरायनायनि सायाव एसे आगोलनिफ्राय एसे मोजाङानो जासिनदों दा बुङो थाङोब्ला दानि जुगाव दानि सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ सोनारनानै माने सोलोंथाइखौल'
औ
बेखौ जों नुदों आरो दानि बिथिङाव मोन फरायसाफ्रा खायफा खायफा जि माने फरायालासिनो जि गामि ओनसोलाव गोग्लैसोनानै दं फरायालासिन बिसोरबो माबा नङा माबा मोनसे गावनि जिउ हा लामानि थाखाय माने खामानि मावो। माबा मोनसे फिसिनाय मानाय बेफोरखौ मावनानै गावनि जिउखौ खुङो। फरायनानै जुदि नों माबा मोनसे बिदिनो आरजिनानै लानो हायोबा नोंहा बेयो मोनसे बिराद मोजां आं बेखौ सानो
औ औ
बे जुगावहाय बांसिन सुबुंफोरखौ माने फरायो फरायनानै माने सेकेण्ड पास खालामसै बिनि उनाव दिग्रि कमप्लिट खा दिग्रि कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव नुयोजे बांसिन माने सोरबा सोरबा माने बेखार मानै गामि गिदिंलाबाय बेफोरखौ जों नु आं जोंनि ओनसोलाव जों नुयो सोरखौबा सोरखौबा। माने बांसिनानो नङा बेफोर सुबुंफ्राबो माने आंनि माने लुबैनायाव माबा मोनसेबाबो नङा माबा मोनसे मावजानो आं माने लुबैयो आरो जेरै गावनि एक्सट्रा माने रोंगौथि खौ लानानै जेरै अ जेरै माबा मोनसे बे आबाद माबा मोनसे फिसिनाय फार्म बानायनाय बेफोराव दानि सुबुंफ्रा नांथाबो नंगौ जेरै बांसिनानो नङा बेखौ जों नुयो। दा जोंनि ओनसोलाव माने आं नुनायखौ माने आं नोंथांनो बुंना होनो नागिरदों। बे बानलुनि खेथि मावनाय
जि गामियाव माने जि फरायालासिनो माने सोलोंथाइ मोनै सुबुंफोराबो जि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै माने गावनि जिउआव माने आंखालफोरखौ सुफुंनानै लागासिनो बेखौ जों नुबोदों। नङा ओमबा नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ।
उम।
नोंथांना एसे प्रब्लेम जादों नामा नेटवर्कआ नोंथां हेलौ नोंथां। हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ। औ खोनादों औ औ खोनादों हेलौ औ हेलौ नोंथां। हेलौ।